औ हालौ हालौ हालौ हालौ हेलौ
हेलौ औ नोंथां खोनादों ना?
खोनादों ना नोंथां
खोनादोंब्रा आसोल हेलौ आसोल हेल औ रं आसोल औ रं आं फैग्रासोलै अभार फ्रि फ्रि माने दामिसोमोन दामालाय दिनै फ्रि आरो
हो नोंथाङालाय एसे फां फुंसो नङाब्रा
थ
जों फैबा मोनसे टपिकै सावरायलायनोसै ना मा बुङो? दा जों मा खोथायाव सावरायनो एसे बुंदो दे।
ओ खोथायानो र'मायाव सावरायनो ओ आा एजुकेसन नि बारे मे
औ बिदिनो दा बिदिब्लाथ' केसननि बुंनो थाङोबा नोंथाङा फरायगासिनो जानांगौ।
औफ्रा
दा नोंथाङा मा बिभागाव फरायगासिनो?
आंथ हर दायो बिए खालामगासिनो दं डिग्रि फरायगासिनो दं माने दाथ' एखौ थ' दायो थार्ड सेमिस्टार मोनगोन र'
ना अबे बिभागै लागासिनो दायो? मा मेजरि?
मेजराथ' आंना फुरानि रासि खाल बेखौ माने हिस्ट्रि बुङो।
आ होमबा ओमफ्राय माइनरैबा?
माइन'रा हाय ओ राजनिति बिगियान। माने र उम्म बे से माबानिसो थांदों माथो बेलेगनिसो थांदों ओ ओरैनिबा थ' मा बुंगोनथाय इंलिसनि बुंसै पलिटिकेल साइन्स।
औ दा बे मोननै मेजर ओमफ्राय माइनार नोंना लानायाथ' गोबां मोजाङानो जादों मानो होनबा मोननैजों मिलायोबा बिराद फिउचाराव बिराद तेंना दङ।
आंलाय सानदों सिखबानो गैया‌ जेबो।
दङ आंबो डिग्रि फोजोबनाय मानसि
अ
दा खिन्थु बेखारैनो दं आरो
औ मा मा मायाव मे मायाव मेजर लानाय मायाव
पलिटिकेल साइन्सआवमोन।
अ फलथिखेल साइन्स बाबरे।
निस दा मोनसे स्किप दङ ना मा दङ? साननायनि लानाय हिस्ट्रि लानायनि खोथाया? मा साननानै माने बे हिट मेजरखौ लानाय जादों।
रलाय बुंफिनलाय बे सेम खोथाखौनो बुंफिननाय आं माने खोनायाखै मोजाङै।
नोंथां माने मा साननानै हिस्ट्रि मेजर लानाय?
औ फार्स्टनिफाय बुंफिन। औ हेलौ खोनायाखै नामा?
हेलौ औ मासे प्लेनिंफोर लादों ना मा? खोनाया औ बे मेजर लानायनि माबा मोनसे स्कप दङ नों माने साननाय
स्खबालाय गोबां दंब्रा स्खबालाय आं सानोमोन मानेहाय
मा सानदोंमोन।
बेमार जादों नामा नोंथाङा माथो गुजुगासिनो।
गुजुनाय जादों एसे। फारसेनिफ्राय बुंफिनलाय।
दा मा साननानै बे मेजरखौ लानाय जादोंमोन नोंथाङा।
मा र दै। हो एक मिनिट। आंथ' माने ओइ माने एदमिसन मोनाखैमोनलै लाना होबाय बे बेयावनो ला बाय माने खस्थ ब मा बिराद ख मोनदों माने बेयावबो बे मेजराव
खममोन नामा टुयेल्थआवहाय मानि थाखाय मोनाखै
आंनाथ' पारसेनाथ' आंना बुरजाथारमोनलै ओइ बुरजा नङा माने ओइ बिराद बुरजा माने ओइटि प्लास मोनलै पारसेन्टाथ' होयद ओरैनोसोहोनदोंर' अ माने बे समाव जाहैदों माने भारा न'लेज गैया कलेजनि बिखय ओमफायहाय माने एप्लाइबो खामना दोनखादोंमोन माने आं सानदोंमोन राजनिति एबा माने पलिटिकेल साइन्साव लानो होननानै
औ
एप्लाइथ' खामदोंमोन पलिटिकेल साइन्सआव नाथाय माने मेरिट लिस्ट ओंखारनायाव माने नामानो फैदियाना पलिटिकेल साइन्सआव
ओंखायनो बेयाव लानांगौ जा
मिथियामोन एसे उन्दै उन्दैमोन एसे इममेचरबोमोन ओमफ्रायहाय सिनियरफोरनोबो खोन्थालायनाय जायासै मोनाखै होननानै एडमिसन बेयावनो माने थांग' जाबाय माने ओमफ्राय जेन टेन देन जेन माने हिस्ट्रियाव एप्लाइ खालामखानाय दंमोन नालाय जेन टेन माने आंथ' बे मेजराव लालासो सानबायमोन माने एडमिसनफोरा खोनादों हेलौ
खोनादों
ओमफायहाय जेन थेन माने सिनियर सासेया सिनियर सासेथ' नङा सानै साथाम सिनियरफोरा फन खालामबाय फंबाय एसट्रियावल' सिट दंसैलै लानोबाहाय लादो होननायखाय इ माने आंबो मा खालामनो फरायाबा माने आंथ' सानबायमोन बोसोरसेखौ फरायला नामा थाथ'नोसै नामा पलिटिकेलाव सिट मोनासै मादो होननानै सानबायमोन ओमफ्रायहाय सिनियरफोराबो बुंहरबाय नालाय फंबाय हिसट्रि आवल' सिट दंसैलै लानोबा लाफैदो होनबाय नालाय लोगोफोराबो लाबायबा आंना सासे लोगो दंमोन। एसे गुफुरथार मानसिया
दा होमबा नोंथाङा आफसुस जानानैसो थाबैबाय आरो?
आबसुस माने आबसुस माने मोजाङानो जाहैदों ओ जेनेबा आं पलिटिकेलाव लाबाबो लोगोफोरबो गैखायामोन पलिटिकेल साइन्सआव फरायबाबो ओमफाय लोगोआथ' जेबो नङार जालांगौमोन होनोमबाबो माने एखेसो मोनदोंमा आं जेनेबा पलिटिकेल फरायनानैबो बिदिनो जाहैगोन हिस्ट्रि फरायनानैबो बिदिनो जाहैगोन एखेसो मोनदों ओमफ्राय माइनरावथ' दंखायो नालाय दा मेजरा बेलेगबाबो माइनरावथ' लाखादों नालाय पलिटिकेल साइन्सखौ माने आं फरायनाय मोनदों माने गाव माने फरायखादों बायदि मोनलाय लायबाय आं पलिटिकेल मेजरावनो पलिटिकेल आंना दा माइनर ना माइनरखौनो फरायनानै माथो पलिटिकेल मेजर लानाय बायदि मोनलाय लायबाय बायदि मोनदों माने गावखौनो गाव गोराबो मोनदों एसे। मा खालामबावनो उम दायो आबसुसथ' माने आबसुस मा होननो माने जेनेबा जुस एसे जादों एसे जा बेबो
गोसो होनानै नायनो नायबा सबावनो स्कप दं नोङो जेराव थायो बेयावनो दा जुदि नोङो बेयाव नों हिस्ट्रियावनो मोनदों होनोबा बेयावनो फराय मोजाङै
औ आंना लोगो सासेया आंना लोगो सासेयाबो बिदिनो होनबाय थायो मोजां हिसथ्रि
मानो होनबा एडुकेसना इडुकेसना इडुकेसनखा सबावनो नोङो नलेज दङ, सबजोंनो स्कप मोनसे दंखायो नों बाहायनो रोंनांगौ।
होम होम। आ लोगो सासे बेखौ बुजिनाय मोनबा गोरों जासिगौ बे दाहालागै प्रिन्सिपाल जालायसिगौ। स्कुलनि।
दा इखौ बुजिया गोबाङानो बुजिया। जों दा बेखौ फोसावनो हानांगौ जे फरायनायाव अ मानसिफ्रा गारनाङा बिनि थाखायनो दा नै जुदि नोंखौ नो मोजां गुद एक्जामाव हमबाय जों मोनासै जों नों बुंबाय जे नों पलिटिकेल होमबाबो नाजानोबाबो नोङो हिस्ट्रियाव लाबाय बे मोनसे मोजां खोथा। आं बेखौ गोजोननाय मोन्दों नोंखौहाय बिदि खोनानानै। दा जुदि नोङो द्रप आउट खालामदोंमोनबा बेलेग बायदि बेखार जाबायमोन। सोरबा जोंना गोबां मानसियानो बिदिनो फरायनाय सम गारनानै बेंगलर सेंलर खारलांजोबो खामायो। मा बेसे खामायो होजों थागोन बोसोरसे आरो गामियाव फैफिसिगोन हाजिरा मावसिगोन, हाबा जासिगोन, संसार जानो हाला उम दा नों बिदि मावाखै मोजां मोनदों खोनानानै। दा बेलेगफ्राबो बिदिनो जानांगौ नोंबो फोसावनो हानांगौ बुजायनो हानांगौ गुबुनखौहाय।
औ बेनोथ' आं ओमफ्राय सोलोंबावनांगौ आं।
जे फरायनाया जे बिसेबां फरायनाया जेसेबां इम्परटेन्ट लाइफआवहाय। फरायनाय बुस्थुखौ द्रप दोनबा बिराद गाज्रि बुस्थु।
फ्रायाथ' नै दा नों होननाय बायदियानो जालांजोब्बाय। उन्दै उन्दैयावनो हाबा जाजोब्बाय, बैसो जायैयावनो उनिस बोसोर बिस बेसोरानो सिख्लाफोराबो हाबा जानाय मानाय फरायनाय गारनाय मानाय जोंनि युथफोरा बिदिनो जालांगासिनो दं दायो माने सासे सानैनिफ्रायनो नुदावो ना ओमफाय बेसेंनो बिसोरनिफ्रायनो माने नुदावनायनि थाखायनो माने
उम
नो इउथनि मानसिफोरा बे फरायासै बेबो बेंल'राव खामानि मावहैबाय फै बेबो नुनानै
फरायनाय गारनानै गोबां रंजानायखौल' नागिरो। बे मोजां बुस्थुना जों दायोनस समाव जेसेबां रंजागोन उनावहाय जों बिसबांनो फराय रंजा रंजानायखौ रंजानाङा होनाखै आङो मोनसे लिमिट थायो फरायबो गावनि केरियारनि फारसेबो नायनांगौ जायो। जों आबुङैनो फाल्थु खालामबाय थाबा जाया। ओ मानो होनबा जोंहाबो मोनसे टाइमाव दायथ' रिस्क थाहैगोन न'ना न' सामलायनाय ओ ओंखायनो गारथारनाङा फंबाया दा नोङो हिस्ट्रियाव मोनदों होननानै आसुस जानाङा बेयावनो खालाम बेयावनो फोज थार गोबां दं नों बिएडफोर लानानै मास्टार खालामहैनो हागोन।
बेथ' नंगौ। केरियार अपसनालाय
औ बारा जेबबो नांला दे आंबो नै दा एसे बेस्थ' जाथ'बायना नोंथां दोननोसै नामा?
आंबो एसे बेस्थ' जाबाय नै दायो आं माने थाबायलांगासिनो दं न'आव एसे गोबाव नांगोन दे